हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
औ ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ आं दायो मोनसे जे ओरैबायादि टपिकनि सायाव सावरायनो लोगो नागिरबाय दंमोन दा ओ नोंथांखौ आङो ओ आंजों राय्लायनो ओ मोनगोन होननानै आं आसा खालामनानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आरोना ओ नोंथाङा दा मा मावगासिनो
आं दायो ओरैनो दं नोंथा ओ जदि नोंथाङा माबा मोनसे ट-टपिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै मिजिं थिदों जेला आंबो जिहेथु ओरैनो दङ बेनिखायनो नों नोंथांनि मिजिं थिनायाबो फेलें जानाय नङा नोंथां सावरायनो हागोन।
औ ओ बिदिब्ला आं सावरायनो सानदों ओ जोंनि बर'नि जे ओ नारजिजों अमा ओंख्रि
औ औ नंगौ
बे ओंख्रिखौ जोङो मा माब्रै संनाय जायो आरो नार्जि अमा संनो थाखाय जोङो ओ गुदि खिथा जेनेबा नारजि आबाद मावनायनिफ्राय आबाद थिखांनायनिफ्राय संनायनिफ्राय जानायसिम मा मा ओ हाबाफारि मावनांगौ जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन नाथाय ओ आं नारजिनि नारजि जाजासे पाट जेनेबा नारजि फोनायनिफ्राय फाथो ओ माबाजासिम नोंथांनो फोरमायनोसै बिनिफ्राय नोंथाङा ओंख्रि संनायनि फ्राय फोरमायलांनो फोरमायलांबानो जाबाय ना?
औ जायो उम
औ ओ नारजि होनोब्ला जोङो नारजिया ओरैनो जाया नोंथां ओ नारजि खालामनो थाखाय जों गिबियावनो फाथो जायखौ जों फाथो होनना मिथियो ना।
औ-औ।
बैखौ जों फोना लाग्रोनांगोन आरो नोंथां।
औ।
जों गि दैज्लां बोथोराव फोनायखौ नुनो मोनो बांसिनै। बेखौ औ जेब्ला ओ फाथोआ फाथोखौ जों जेब्ला फोगोन अब्ला जोंनिया फाथोआ जेब्लानो रज'गोन अब्लानो बेखौ जों नारजि बानायनो हायो बेबो नङा नोंथां। नारजि बानायनो थाखाय जों फाथोखौ जौहोगोन राहोगोन बिनि उनाव जोङो दानगोन दानखांनायनि उनाव बै फाथो बिलाइ नङा होमबा फाथो-फाथो बिलाइखौ जोङो लाबोगोन लाबोनानै खानानै जों सानदुङाव फोरानगोन फोराननो नांगौ आरो। बे सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव जोङो ओ ओ जेब्ला रानगोन ना फाथोआ अब्ला जों बेखौ बबेबा मोनसे जायगा एबा बस्था माबा मोनसे जायगायाव जों सोनानै दोनगोन आरो।
औ।
जेब्ला राननानै जों सोनानै दोनगोन अब्ला जों जोंनिया बेखौ गोबाव ओ से बा नै दान सो दोननानै जों बेखौ नारजि महरै बाहायनो हायो आरो नोंथां।
औ हायो ओं।
आरो आं नारजिनि गोनांथिखौ नोंथांनो फोरमायग्रो होनोसै जिहेथु जों ओंख्रि संनायखौ उनाव सावरायबाबो जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नों
औ नारजि - नारजि होनोब्ला जोंहा नारजिया जोंनि बर' माहारिजों गोबां सोमोन्दो गोनां आरो एंगार हायै सोमोन्दो गोनां होननानै जों बुंनो नांगोन। नोंथां ओ नारजियानो जाहैबाय जोंनिया ओ जेब्ला जों नारजि नारजिखौ जोङो माखासे फोथायनाय दं। नारजिजों जोंहा ओ जेब्ला जोंहा माइ गायजेनगोन माइ ओंखारजेनगोन अब्ला जों नार्जि ओंख्रि जाया।
औ।
आरो नारजिखौ जोङो आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंहा नारजि ओंख्रि संना जाहोनाय जाया। अ संना जाहोनाय जाया माने नोंथां माने जिहेथ तु बै आलासि फैनाय आलासिया जिहेथु ओ नार्जि ओंख्रि जानो लुगैदों आरो बिना जादों अब्ला जोङो बिथांनो सं संना जाहोनाय जायो आरो नाथाय जों ओरैनो संना जाहोनाय जाया मानो होनोबा जोंहा बर' हारियाव आ नारजिखौ जेब्ला मानसि थैयो बा मानसिनि गोद थैस'हखौ जेब्ला सावनो थाङो अब्ला जोंहा नारजि लाना थांफानानै बै सावना फैनाय समाव अन्थाइ आरो बुन्था मोनसे लानानै नारजि अरगारबोनाय जायो आरो
औ औ
लोगोसेनो जोंहा ओ मा होनो सारादं बैनि जि जेन'बा दहा साराद' होननाय दंना नोंथां ओं दहा बावनाय दहा बावनायावथ' जों नार्जिखौ बाहाय नांदों माने सारद' हखाम हखामाव जोङो नारजिखौ बाहायो आरो माने बैदिननिफ्राय बै सुबुंजों जोंहा सोमोन्दो गैला सोमोन्दो दङबाबो माने नोंबा नां आंबा आं जाबाय होननानै फोथायनाय जायो आरो
औ
माने बिथाङा ओ थैनानै थांबाय जिहेथु बिथांखौ जोंनो नांलिया बा
बिथांनि आत्माया मोजाङै थाहैथोंसै बिनि थाखाय जों नारजिखौ अरगारो आरो
औ
आरो लोगोसे जोंहा ओ आलासि दुमसि फैनायनिखौथ' आं नोंथांनो खोन्थाखाबाय नङा होमबा
औ
औ लोगोसे बेबायदिनो ओ नारजि नारजिया आरो जोंनि गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो बेफोरखौ जों मिथिखागौ जेरै ओ मानसि थैनायनियावथ' लाखाबाय आरो माखासे ओ बेबायदिनो फिसा लु खामानिफ्रावबो जों नारजिखौ बाहायनाय जायो जेरै ओ गथ'फोरा जेब्ला गाबबाय थायो एबा गथ'फोरखौ जों खुगा नांनाय होनना बुङोना
औ
अब्लाबो जों नारजिखौ ओ जायफोरा माने ओ खुगाफोरनो रोङो बिथांमोना नारजिखौबो बाहायफायो आरो
औ औ
औ बेबायदिनो माने अब्ला ओ नोंथाङा नारजि नारजिजों अमाखौ माबोरै सङो बिनि सायाव एसे फोरमायलांदो नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ
ओ नारजिजों अमा ओंख्रि बे मोनसे बर'नि जोबोद गोथाव ओं ख्रि होननानै मानिना लानाय जायो बेखौ ओ बर'नि जेखि जाया हटेलफ्राव माने आजिखालि कमनसै माने बे ओंख्रि बेखौ मोननाया माने बर'नि हटेलाव बर' सुबुंफ्रा ओंखाम जायोब्ला बेखौ नागिरो दा बेखौ बोरै सङो ओ नोंथाङा मा बुंदोंमोन
अ मानो होनोबा जोंहा ओ नारजिजों अमा ओंख्रिया आं माने दासो गोसोआव फैदो आरो जायेराव भारत सोरखारजोंनो जोंहा मा जे आइटेक मोननाय मोनसे बर'नि ओंख्रि होननानै जिआइटेक मोननाय मोनसे ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ ओ नोंथाङा फोरमायलांफिननो हासिनो दे नोंथां
औ जों नार्जि ओंख्रि संनो बुङोब्ला गिबिखौ गिबियावनो जोङो ओ गाबोन सानाव जागोनबा जोङो हरावनो मा खालामो ओ नारजिखौ बासिनानै देन्थाफोर माबा बेंफोर बेरला दं नामा बेखौ बासिनानै जोङो मा खालामो सोमनानै दोननाय जायो ओ बिनि उनगाव जोङो गाबोन जागोन नालाय गाबोन बायदियाव बोखांनानै मा खालामो फोराननाय जायो दसे माने फोर दैखौ सो दैखौ गगारहोनाय जायो आरो ना
माने ओं सोबना लानाय दैखौ सोरोदहोनाय
औ औ औ बिनि उनाव जों मा खालामो जाय अमाजों जों जानो नागिरो बै अमाखौ जों मा खालामो ओ गिबियावनो एवनाय जायो आरोना एव ग्रोना लानाय जायो थाव सेरनानै ओ अमा एव थ्रमनानै अमाया माने नारजि ओंख्रियाव सङोब्ला मा जानांगौ मेजेम जानांगौ
औ जों माने अमा नारजि नारजि ओंख्रि सङोबा जों अमा मेजेमखौसो बांसिन बाहायो ना
औ औ औ औ बेनिखायनो माने मेजिमा मेजिमखौ मोनोब्ला बांसिन लिमोनो माने मिलौवो आरो।
औ नोंगौ
बिनि उनाव ओ अमाखौ एवथ्रमनानै ओ संख्रि बानलु बेसेबां मस्ला मस्लि नांगौ होनानै मा खालामो जोङो माने अमाखौ जों बेयाव मा खालामो उन थांग्रा जाजासिम माने मोनथांग्रा माने मोनहोथारा आरो ना इसिम एवनानै लानाय जायो ओ बिनि उनाव मा जायो जोंआ नारजिखौ रुयो ओ दै गुदुङाव ग्लब ग्लब ग्लब रुनानै जों मा खालामो जेब्लासिम नारि नारजिया गुरै जाया ओ अब्लासिम जोङो रुनानै बेयाव मा खालामो जेब्ला नारजिया ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जों मा होयो खारै होनाय जायो। ओ खारैखौ जोङो गोबां रोखोमाव मोननाय जायो। थालिरनि खारै इदिनो मोदोमफुल दंफांनि खारै इदिनो सदाबो बाहायनाय जायो सोरबा सोरबा जों बांसिन माखौ बाहायो ओ थालिरनि थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय
औ नंगौ ओ सदाखौ जेनेबा ओ टाउन सोहोराव थानाय सुबुंफोरासो बाहायसै नङा होमबा। जोंनि ओ जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा माने ओ खारदैखौनो बाहायो आरो ना
औ औ औ ओमफ्राय खारै होनानै जेब्ला गोद दौवो माने गुरै जायोब्ला मा जायो जोङो ओ सागंजों थिग सिक्स सानाय जायो आरो ना माने नारजिया जाहाथा गेबेलेनो नागिरा नालाय मोजां गोब खौ ओ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो सागं सानाय जायो जेब्ला ओ सागं साखांनानै ओ नार्जि गेब्लेयो अब्ला जों मा जायो बे अमा एवथ्रमना लानायखौ होनाय जायो
औ
बेखौ होखांनायनि उनाव मा जायो ओ जोङो थिगसे गोदौ होबावनानै अमा बे मेजेमफोरखौबो जोङो मा खालामो गलि होनाय जायो माने ओंख्रियाव गलि होबावो आरो आरो बे नारजिखौ जों मा खालामो सोरबाया अमा बेदर एसे एसे थानायखौ जोंङो लाफानानै सागं सायो माने जाहाथे मिलौलायो आरोना ओ ओंख्रियाव बेदर मोनजाया आरो सोरबाया माने ओ बेदरखौ मोनजानो लुुबैनानै सानाय जाया सोरबाया सायो सोरबाया साया आरोना बेबायदि रोखोमै संनाय जायो आरो जेब्ला ओ ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव जेब्ला मोनसे जायो बेखौ ओ संख्रि साखिनानै ओ जों खांनाय जायो
औ
नाथाय नार्जि ओंख्रि संनायाव जोङो माबा बाहाया हालदै बाहायनाय जाया मानो होनबा बे गावनो गोसोमखा सोरबा सोरबा बेदर एवथ्रमनायाव होयो आरोना माने अमा बेदर एवथ्रमनायाव हालदैखौ होयो नाथाय सोरबा सोरबा होआ बांसिनानो बेदर एवथ्रुमनायाव होयो होनाया माने एसे खालार ओंखारो आरो बेदरा बिनि थाखाय माने होनाय जायो हालदैखौ मो ओंख्रियावथ' सरासनस्रायाव होनाय जाया माने बेबायदिनो जायो आरो नारजि ओंख्रिया
नारजि ओंख्रिखौ जों ओ स्नि सानहालागै दोननानैबो जानो हायो होननानै जों मिथिनो मोनो जे थु नारजि ओंख्रियालायनो सेवनानै थाङा जाहैदों गुबुन ओंख्रिफोरबायदि नंगौना नङा नोंथां
नंगौ बेयो नंगौ जों थारैनो जों बिदिखौबो ओ जाखांबाय ओ स्नि दिन होननानै ओनाथाय मा जायो ओ बै जों दानिसो रायज्लायदों अमा मेजेम नङा होमबा
औ नंगौ
बै अमा मेजेमा मा जायो ओ जेब्लासिम नों गोबाव दोनो गोजां बोथोराव जायोब्ला बे मेजेमा गुफुर गुफुर गुफुर ओंख्रियाव गथा खायो माने बेखौ जोङो नोंसि नि दिनसिम जानोबा जानायनि सिगां एसे एसे फुदुंनानै जानो हायो माने बै मेजेम गुफुर गुफुर गथा खानाया जाहाथे बे लाथा खायोना गोजां बोथ फोथाराव मेजेमफ्रा नङा होमबा बेयो गलिनानै माने गोथावसिन जायो माने
अ आदसा नोंथां बिदिब्ला जों दोनथ'नोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ मानो होनबा जोंना समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथांजों उनाव सम मोनफिनोब्ला सावरायलाय फिनसै नङा होमबा दे बिदिब्ला नोंथां